खोनाबाय?
होबाय माथो खोनाया खौनो? हा
खोनाखाय?
दासो खोनादों।
हा?
खोनादों। उम
मा?
खोनायास्लै
मायोथैया
नों गोथैथै राय्लायखायो रायलायनायानो।
जोंना नेट नाङा जामबि।
खामानि गियै नारज रायलाय था दे। साबमिट हो दोनदनिखौ? मा होनदों? खोनायासां?
गथ ले
जोंबायसो आङो
हा
गैला गोदो जोब्बाय नोंनि गाराङा।
नोंनासो गोदो दों
गोदोदों।
औ
जारलासि
लाराया बिदिया लाइनाव दोनबाय थाबा मा जागोन?
रायज्लायलासिनो लायेनाव दोनबाय थाबा जेबो माबायानो फैनाय नङा।
बानो?
ओरैनो।
बेसिबां मोनजाखो होनदलां?
नैजौ।
बेसेबांबा बखजायो?
थामजौ जाबाय थामजौ। बख'जानो नङा नोंनि माबा खौसो नाम्बारखौसो होनांगौ एकाउन्ट नाम्बारखौसो ओमफ्राय गावनो हारसिं हाबफैखायो।
मला हाबोमोन?
हाबो नों माबा जाबानो हाबो। रायज्लायबाय थाबानो हाबो। बिसोरनालाय मारै मारै मोना बिसोरो?
आं हाबनाया माबासो बे सोग्रा मानसिफोरखौ सोग्राब्रा। नोंनिखौ एप्रुभ खालामना होग्रा।
बेबायदि कर्डिनेटर ना मा होनो? नों सोरनि आनदाराव हाबा?
सो सोरो?
हो नों?
सोरो?
ओ
फार्स्टआवनो जोंनि मोसाग्रा जोंनि मोसाग्रानिफ्रायसो होखादोंमोन बे माबाखौ बे दा माबा जाबाय थानाया जालुबाय थानाया बेखौ फोरोंनाय सिटेपालाय
आतसा
रायलायनो फोरोंनाय खोनाबाय। खोनाबाय?
औ लै
खोनादोंना खोनायाखै?
खोना
सिरि थाबाय था जिथु रायलायबाय था।
लाउद स्पिकार लाउद स्पिकारबो होजाया नालायब्रा।
लाउद स्पिकार होजायाथ' आरो।
इयारफन सोजागोना सोजाया?
होद जानला मानला खोथा रायलायबाय थायो। बिदि सोजाया अबाव जानला मोनला खोथा रायलायबाय थायो।
खोनाया
बिरा - बिराद खम खोनायो।
साउन बारायब्रा